खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
बिदिनो दङ नोंथां नै जिरायनानै दङ बोथोराबो गरमथारना। ओंखायनो जिरायलाबायनानै दङ।
दे नोंथां।
जानायाथ' जाखांबायानो नोंथां।
ओंख्रिफ्रा मामोन नोंथां?
ओंख्रियाथ' मैथाजों नासोमोन नोंथां।
उम।
औ।
खबरफोरा मोजांना नोंथां बिदिबा?
खबराथ' मोजांङानो नोंथां माथो।
उम।
औ ओमफ्राय नोंथांनालाय खबरा माबायदि? खोनानो नोंथां?
हेलौ औ नोंथां खोनादों दे लाय बुंलाय।
खबरा बोरै नोंथां नालाय?
अ आंनाबो खबरा मोजांङानो नोंथां।
अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा
जानाय लोंनायाथ' जाखांबाय नै जोंहा सबायजों दाउजोंसोमोन नोंथां
औ गोथावआनो बिदिब्ला माथो नोंथां नोंसिनाबो औ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां मोनसि दं
बोथोराथ' दा दैज्लां बोथोर नै सान्दुंलाय अखालाय हमनो हाया माथो बोथोरखौनो
औ बेबायदिनोसै नोंथां औ जोंथिंबो बिदिनोसै नोंथां फ्रियाथ' फ्रियानो नोंथां
अ बिदिब्ला दसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां सानैजों
औ जायो दे नोंथां जायो
जिउनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायना होदो गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनाया बोरै
अ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं फंनैसो बुंलांनोसै नामा नोंथां
औ दे बुंग्रोरदो दे नोंथां
जोंहा मा गामियारि जिउ खुं राहानि मा होनो गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनाय राहा होनोब्लाथ' जों साफ्रोमबो सुबुंङानो मि मिथिखायो मानो होनोब्ला जों गामियावनो थानानै उन्दैनिफ्रायनो गामियावनो थानानै देरनाय सुबुं बिनिखायनो जोंङो माने गामियारि ओनसोलावहाय माबायदि राहायो जिउ खुंङो आरो माबायदि राहायै सुबुंफोरा थांनानै थायो माने बैफोरनि सोमोन्दै जों साफ्रोमबो माने गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा मोजाङै आ आबुङै मिथिजोबो जेरै जों बांसिनानो बुंनो हायोदि मा गामियारि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोर जेरै जोंनि आइ आफायानो मा बांसिनानो बांसिन गामि ओनसोलनि सुबुं सुबुं माहारियानो माने आबादनि सायाव सोनारनानै बिसोरो माने जिउ खुंङो आरो
औ
बिसोरो आबादखौनो माने आबादनि गोयावनो मोनसे आसा खालामनानै जिउ खुंङो आरो बिसोरो गामियारि ओन ओनसोलाव थानाय सुबुं माहारिया गोबां मा होनो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव बिसोरो मा आबाद मावनानैनो जिउ खुंनो गोनां जायो आरो जेरै जों बुंनो थांङोब्ला माबोरै जिउ खुङो गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्रा आबाद मावनानै होननानै बुंनो थाङोबा बिसोरो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मा बोथोर नायनानै आबाद मावनानै बिसोरो जिउ खुंङो आरो जेरै बुंनो थांङोब्ला मेसें बोथोरनि समावहाय बिसोरो मेसें बोथोराव जाग्रा आबाद जेरै सबाय सिबिं बेसर बैफोरखौ मावनानै बिसोरो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोराहाय माने जिउ खुंङो आरो आरो दैज्लां बोथोरनि समावहाय जेरै माइ फाथो आरो बैफोरबायदिनो गोबां जानलायाव थायग्रा मैगं थाइगं जेरै लाव खुमब्रा जोगोनार आरो फोरला खांख्रिखला बायदिफोरखौ माने बिसोरो मावनानै माने जिउ खुङो आरो बैफोर मावनाय आबादफोरखौनो गामिरि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा माने हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनानै बिसोरो बैफोरनि मोननाय रां मनाय एबा खुंनायाव बहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइ आफायानो माने बैफोरबायदि सोलिगासिनो दं आरो। आरो बेनि अन गायैबो जोंहा मा गामियारि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा मोसौ बोरमा दाउ अमा बायदि फिसि सिनानैबो जिउ खुङो आरो बिसोरो मा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा मोसौ अमा बोरमा बायदि दाउ फोरखौहाय माने मोजां आबाद लानानै बैफोरखौहाय देरोब्ला फानहरनानै माने बैफोरनिफ्राय मोननाय रांफोरखौहाय बाहायनानै माने जिउ खुङो आरो आरो बिसोरो बांसिन सुबुंफोरा मा गामिनियाहाय माने माखासे बेफार फालांगिखौ खालामनो रोङा आरो बिनिखायनो बिसोरो माने गोबां रांबो बांसिन मोननो हाया आरो। आरो मा गामि एरियानि सुबुंफोरा माने टाउन स सहर एबा नोगोरफोरनि खोथाफोरखौ मिथिनो एबा बुजिनो गोबां गोब्राब आरो मानो होनोब्ला गामि एरियायाव थाग्रा सुबुंफोरा टाउन सहरफोराव थां बांसिनानो थां फेरनाय जाया आरो बैफोरनि थासारिफोरखौ बिसोरो माने बांद्राय मोजाङै मिथि थिया जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गोग्लैसोनाय जायो आरो। बेबायदिनो बिसोरो माने बांद्राय मा होनो गामि ओनसोलाव थायोब्ला थ' जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' रां आरजिनो हाया नालाय बेबायदिनो बिसोर बिसोरो माने बांद्राय गोजौसिम माने दावगानो हानायखौ जों नुनो मोना आरो। जायनि जाहोनाव बिसोरो माने गोग्लैसोनायैनो थाबाय थायो आरो। जौगाखाङोब्लाबो माने एसेल' जौगाखाङो आरो बिदिनो सा साफा सानैयाल' जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
ओं।
जों गोदोनिफ्राय रुजुयोब्ला नै दानि आथिखाल एबा जौगानाय मुगायाव गामि एरियाआव थाग्रा सुबुंफोराबो माने गोबां जौगासारबाय आरो गोबां माने एसे एनै जौगासारबाय आरो मानो होनोब्ला बिसो सोरो थासारिजों लोगोसे समजों लोगोसे सोलायबाय आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गाव गावखौनो माने गोजौ एसे मा होनो सोलायनाय लाबोनानै गोरों खालामनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो माने गामि एरियाआव थाग्रा सुबुंफोरा आबाद मावनानै गाव गाव गथ' गथायखौ फिसिना फिसिनानै एबा गथ' गथायखौ फोरोंनानै जिउ खुंनायखौ जों माने आथिखाल मुगायावबो नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो गामि एरियाआव थानाय एबा गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव मानो माबाफोर एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंहा गामियारि बे ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो बांसिन जिउ खुंनायखौ आंबो नुहुरो।
औ औ
जेराव जोंहा बोथोर लायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो।
औ ब
जेरै दैज्लां बोथोरनि समाव माइ बिदिनो मानलाग्रा माल मानलाग्रा आबाद महरै जोंहा जोगोनार सबाय बिमा, खांख्रिंखला बेफोरबायदिनो बोथोर लायै बोथोर गोबांथार रोखोमनि आबाद खौ माव मावनानै जोंहा
औ
आबादारिफोरा ओ गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खुंनायखौ आं नुहुरो जा गामियारि ओनसोलनि सु सुबुंफोरा बांसिनानो गासि आनो आबादारिखौ बुंजायो बा से नै बेफोरबायदि सासे सासे सानैयाल' जोंहा साख्रि गोनां बेफोरखौ आं नुहुरो जोङो हा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर, गायनानै मावनानै बेफोरखौनो जोंहा हा थाय बाजाराव लांनानै फाननानै मोननाय रांजोंनो जोंहा
न'खर खुंनाय बा जिउ खुंनायाव बाहायनानै जोंहा गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव मदद मोनो बा बेफोरजोंनो जाहा फोरोंलाङो बेफोरबायदिनो जोंहा गासि बोआनो आबाद मावनायनि अनगायैबो गुबुनाव हाजिरा मावनायखौबो आं नुहुरो।
औ औ
जोंहा अरुणाचल बायदि जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' नै दा आं नु हुरनाय खिनियाव गामियारि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा
औ
जोंहा उन अरुणचलफोर बायदि जायगायावबो हाजिरा मावनानै जिउ खुंनाय खौ आं नुहुरदों, लोगोसेयैनो जोंनि गामिया गामियावनो सोरनावबा बेनावबा बेनाव जोंहा हाजि रा मावनानै जिउ खुंनायखौबो आं नुहुरो। जोंहा बेफोरबायदि
औ
बिदिनो जोंनि सुबुंफोरा गोबांथार आबाद मावनानै जिउ खुंलाङो। जेरै जोंहा हा बोथोर लायै बोथोर गोबां आबादखौ मावो जेरै आलु होन बा जोंहा लाफा मैद्रु लाइ बेफोर मैगंफोर लोगोसेयैनो जोंहा जिंखा बहल
औ
बेफोरबायदिनो गोबांथार रोखोमनि मैगंफोर दं आरो बेफोरखौ बेफोर आबादखौ जोंहा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा मावो बेल' नङा जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावबो जोंहा माइ आबादखौ मावनानै
औ
गामियारि ओनसोलनि गा-गासिबोआनो जोंहा माइ आबादखौ मावो दैज्लां बोथोरनि समाव बेखौनो जोंहा बेजोंनो जोंहा थांनानै थानायाव जिउ खुंनायाव मदद मोनो लोगोसे जोंहा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा साफ फादा
औ औ
जोंहा साफात आबाद मावोब्लाबो गोबांथार मुलाम्फा मोनो बा मुलाम्फा दं बेयावबो। जेराव जों बेनि मोननाय बा गासिबो रोखोमनि आबाद मावनानै मोननाय रांजोंनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ न'खर संसार खुंलाङो बा जिउ खुंनायाव मदद मोनो। बा जिउ खुंलाङो आरो बिदिनो
औ
जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा
औ
जिउ खुंलांनायखौ आं नुहुरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय मफ्राय नोंथांजों सावरायनानैबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'नोसै नामा नोंथा औ